औ नोंथां
औ हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथांजों आं बैसागनि ओ बर'नि जिथु माखासे फोरबो फालिनाय नङा होमबा बिनि बागै एसे सावरायनसै दा जोङो बर'नि फोरबो होनबाथ' जोंहा गुबैयै बैसागु नङा होनबा? बैसागुखौनो बयनिख्रुइ देरसिन बा गोनांथार होननानै जोङो साननो हायो लोगोसेनो जोंहा बेजों लोगोसेनो जोंहा मागो दमासि फोरबो बा बेनि अनगायैबो काति गासा फोरबो बेनिफ्राय जोंना न'खरारि फोरबोबो थायो माखासे जेरै ओंखाम गोरलै जानाय नङा होमबा? बेबायदि गोबां रोखोमनि जोंहा फोरबो फालिनाय जायो आरोना ।
औ जायो
बेनि मादावनो जोङो बैसागुनि बागै एसे सावरायोब्ला नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा माबाददि नोंथांनि जायगायाव बैसागुखौ फालिनाय जायो?
औ हागोन नोंथां आं एसेबां गो थयै फोरमायनो हायाब्लाबो एसे सा साज्रांयै बुंलांनोसै दा जोंहा ओ बैसागु फोरबोआ सैथ सट्र दाननि जोबथा खालारनि ओमफ्राय जायो
नंगौ नंगौ
सैट्र दाननि जोबथा खालाराव जोंहा मोसौनि बैसागो फालिनाय जायो जेराव जोंहा फुङावनो जेनेबा बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जेरै लाव फान्थाव एबा बायदिखौ फिसा फिसा खुथ्रा हानना लानाय जायो
औ
बेनि उनावहाय जोंहा सारायनि जेनेबा हांगार एबा बायदिसिना दो दोख्लानि हांगारखौ खुगुर खालामनाय जायो आरो बेवहाय थाव फोननानै गलाय मोनदेर खालामना खौ मोसौनि बिखुङाव लुद्रु -लुद्रु महरै
अ
बेनि उनाव माय जोंहा बायदिसिना साराय एबा बायदिसिना दंफां -लाइफांनि बिलाइ एबा दोग्लि ना मा होनोमोन?
औ- औ -औ।
बिलाइखौ लानानै मोसौ खौ दैसा एबा फुख्रिसिम होना लांनानै -नानै बेखौ थुफैनाय जायो आरो। थुखैनानै जोंहा बायदिसिना मोनथोर हो
बेहाय जिहेथु थुखैनायाव जोंहा बर'फोरा मेथाइ रोजाबो नङा होमबा?
औ -औ।
मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथाङा एसे मिथिगौ नङा?
अ दा गामि -गामि ओनसोलाव सोलिनायखौथ' मिथिगौ नाथाय लिरनानै दोनखानायफोरखौ एसे बेसेबां मोनथिया आरो दा बिदिनो जोंहा औ -औ -औ दा थुखैनो लांनायावनो मोनथ्र खनो दा बे मोनसोरानो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर आंनि मथे मोसौ सौआ एरबाय था। बेफोरसो आरो एबा बोसोर बोसोर आंनि मोसा मोसौआ ओ फिसा जागिबायथायथा बा देरबायथायथा बेफोरसा मोन्थोर आवरायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा नैथि सान एबा बैसागोनि गिबि साननिफ्राय जोंहा गुबै बैसागोआ
औ औ नंगौ।
दा बैसागोनि गिबि सानाव औ दे। दा माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा मोनथिगोन नामा?
मिथिनायावथ' नोंथां जोंनि गामियाव गुबै सानाव गिबि सानाव बैसागोनि गिबि सानाव गिबियावनो बयबो फुङावनो सिखारो नङा होमबा? सिखारनानै ओ न' बां फोसाबनानै गावबो माने ओ स्रां दुगैनानै लानाय जायो न'खरनि सुबुंफोरा। लोगोसेनो दुगैना लानानै माखासे फुजानि जगार खालामनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ न'खरनि सोरबा गाहाय सासेया बे सोरबाया बिमा बिफा नङा होमबा बिसोरो सोरबा सासेया फुजा खौ होनाय जायो आरो। लोगोसेनो फुजा खांनानै जोङो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ माने खुलुमो मान बावो नङा होमबा? बेनिफ्राय बेबादिनो गेदेरा उन्दैनो बोर होयो सोरबा सोरबाया आरो माखासे बैसागोनि मुङाव सि जोम बायनानैबो होनाय नुयो बिमा बिफानो नङा होमबा? बेबायदि आरो बेनि बेबायदिनो बेफोर गासैबो जोबखां खांनानै मोसानाया जागायो आरो नोंथां।
औ दा आथिखालाव मोनसे गोदान नेमखौ नुनो मोनदों जों बर' माया गामिफोरनि गेजेराव। जेनेबा गामि गामिनो जोङो लांदां मोनसे मेल फुंनि जायो बैसागोनि गिबि खालाराव जेराव जोङो गामिनि नो एबा साखाथिनि गामिनि ओ मो साखावरि बिथांमोना ज' जानानै मोसानाय। बादायलायनाय एबा बायदिसिना खेला गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
गोबां जायगायाव बिदिबो नु मोननाय जायो नोंथां नाथाय जोंनि जायगायाव थ' जोंनि ओनसोलाव बे गामियाव गैथ'वा आरो नोंथां
औ औ दा नोंथांनि नोजोराव बिदा मोनसे मोजां जेनेबा ना गाज्रि नोंथाङा मा होनना सानो बिखौ
आंनि नोजोरावथ' नोंथां बेबादि खालामनाया मोजाङानो जादों मानो होनोब्ला बे जोंहा गामिनि सुबुंफोराथ' ज' जालायनो खाबु मोनोआनो नङा होमबा ज' जालायनानै जोङो औ बोसोरनि खनसे ज' जालायनानै माने गामिनि मानसिफोरनि जा अ रोंगौथि नङा होमबा बे गेलेनाय बायदिसिना रोंगौथिखौ जों माने ओ नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो सोरबा गथ' गथ' गथायफोरा माबा मोनसे बि जुदि गेलेनायाव अ मोनसे गोसो दं नङा होमबा बे गोसो थानायखौ माने जोङो थुलुंगा होनाय जायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो आं बेखौ मोजांखौनो मोनदों नोंथां दा औ औ नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो थां बैसागु फालिनाय होनब्लाथ' जोंहा गोदोनि दानि गोबां फाराग दं नंङा होमबा दानि बैसागुआ गोदोनि बायदि नंलिया बेनि बागै नोंथांङा एसे बुंनो हागो
औ गोदो जोंना बैसागोआथ' अ गोबाव स समहालागै थायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा स्नि सानसिमल' थानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नों गौ
औ बिदिनो जोंहाथ' बैसागो मोस सानायाव सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ' बयबो ज' ज' जानानै मोसायो ओ नाथाय आ आथिखालाव बेफोर मोसानायखौ एबा ज' ज' जाना मोसानायखौ जोबोर खमैनो नुनो मोननाय जाबाय
औ नंगौ बेजों लोगोसेनो औ औ बुंनायसै नोंथां
बायदिसिना दामनाय देनाय दंना
नंगौ नंगौ
जेरैबायदि खाम सिफुं जथा बेफोरखौ बाहायनानै अ मोसानाय मुसुरनाय ओ बारा नुनो मोनला आरो आथिखालाव बैसागोआव औ
उ दानि ज औ दानि दिनाव माने गोदोनि जिहेथु दोरोङारि दामनाय नङा होमबा खाम सिफुं सेरजा जा लानानै बेबायदि मोसायोमोन गोदोथ' नाथाय दानि दिनाव गोबाङानो बेफोरखौ दामनोबो रोंला नङा होमबा आरो लोगोसेनो लोगोसेनो बे जिहेथु गोदान मुगानि जिहेतु दामनाय देनाय स्पिकार नङा होमबा जाय बुङो बेफोराव दामनानै जों मोसानाय नुगासिनो आरो ना बेबो खायसेया बैसागु नंथारै मेथाइखौबो जों मोसानाय नुदों बैसागुनि मुङाव औ बेबायाददि आरो बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन?
बेफोरो मोजां हुदा नङा होनना आं सानो ।
औ
दा जोंनि बर हारिनि मोनसे बि नेरसोन महरै गोदोनिफ्राय सोलिबोदों ओ बियो गमामायैनो सोलायबोदों नाथाय जोङो एसेबांबो सोलायहोनो नाङा जोङो बायदिसिना जेनेबा जोनथोर दामनाय फोरजों दामना मोसानाय एबा बायदिसिना आब्रुथि गैयि मेथाइफोरखौ दामनानै मोसानाय एबा रोजाबना मोसानाय मोसानाय बेफोर माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ गाज्रि खालामो होनना
नोंगौ नोंगौ नोंथां बे बिदि मोसानाया माने औ हारिनि माने सिनायथिखौ होनायनि सोलाय माने हारिखौ माने गाहायाव खोलैनाय बायदिसो जायो आरोना नोंथां ।
औ नंगौ नंथां नंगौ
बेबायदि
दाथ जोंहा बैसागो आ स्नि सान जायो नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनोथ जोंहा गिबि साननि उननिफ्राय जेनेबा नैथि साननिफ्राय जोंहा मोसानाया बिदिनो जालांनो हमो ।
औ
दा खमैब्लाबो गामि गामि ओनसोलाव मोनसे मोननै जेनेबा ज' जानानै मोसानायखौ नु नुनो मोनो आरो ग्रुप हिसाबै बिदिनो जोंहा गामि गामि थांनानै ओ खाम सिफुंनि देंखोआव न'खर न'खर हाबना मोसानायखौ नुनो मोनो। आ खमैब्लाबो बिदिनो जोंहा मोसायै मोसायै दायो जोबथियाव माने जयै मोनसे खाजा जानाय हुदा दङ। औ बेबाय
बे अ बे बैसागोआवथ' जोंहा औ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन
आ नोंथाङा बुंनायसै
अ बेस सागोआवथ' जोंना नोंथां बुंनाय बायदि जेन'बा मोसाखांनायनि उनाव जानाय हुदायाथ' दंखायो नङा होमबा जानाय हुदायाव जोंना गोबां रोखोमनि ओ बेदर बा मैगं थाइगं जानाय जायो नङा होमबा। बेजों लोगो बेनो मोनसे जिनिस थायो जोंनि आ बर'फोरनि गेजेराव बेनो जाबाय जौ लोंनाय नङा होमबा। बे जौ लोंनाय खौ नोंथाङा मा सानो बर' हारिमुनि बाहागो जानांगौना जानाङा बियो?
ओ आंनि नोजोरावथ' बि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय हिसाबै हारिनिनो माने हा निनो मोनसे बाहागो हिसाबै जानानै थाबाय।
औ नंगौ
ने गोदो इसिबां दानि मुगानि बायदि बांद्राय लोंनानै आब्रुथि गैयि जायामोन। ओ गोदो माने सम लानानै सम एसे एसे लोंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथिखा नाथाय आथि खालाव एसे बांद्राय जेनेबा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय दा नोंथांनि बुंनाय लेखायै बैसागोनि जोबथा सानाव जि खाजा जानाय बेवहाय जेनेबा जौ बाहायनाया इसेबां माने मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा जेनेबा हारिनिनो मोनसे बाहागो हिस साबै बिखौ जेनेबा रंजानायनि समाव एसे एनै लोंनाया माने आंनि नोजोराव आरो बांद्राय गाज्रि नङा होनना आं सानो।
नंगौ नोंथां सैथो।
औ ओ अब्ला नोंथां जोंहा समावबो जाबाय।
औ नोंथां औ औ जागोन नोंथां अब्ला।
औ दे गोजोननाय थाबाय।